नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथांनि आ हो दसे सम दोङो ना।
औ दसे सम दङ दे आं ओरैनो फ्रि दंथयो दासान्दि।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ।
अ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि ओनसोलाव जों नि बर' हारिनि दोरोङारि ख्रिखौ माबायदियै संनाय खावनाय जायो।
अ बिदिब्ला जोंनि आयदाया ओ दोरोङारि बर'नि दोरोङारि ओ ओंख्रिनि सा सावरायलायनाय जागोन नङा होमबा नोंथां औ औ औ।
दा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोबाथ जोङो आं गिबियावनो बुंनांगोन जोंहा अनला खारै। नङा होमबा नोंथां। अनला खारै ओ स सबायजों दाउ आरो मै ओ नारजिजों अमा।
औ नंगौ नोंथां।
खायसे खायसे ओ मैगं थाइगंफोरखौ जोङो दोरोङारि ओ बर'नि ओ मैगं था ओ मैगं होननानै बुंनाय जायो आरो ओ गिबियाव आङो बर'नि दोरोङारि अनला खारै मैगंनि सायाव एसे नोंथांनो फोरमायनानै होनि
औ नंगौ।
जाय मैगं खौ जोङो जोंनि बर' समाजजों ओ नांजाबनानै एबा नागारनो हायै मोन मोनसे नेमखान्थि हिसाबै बाहायो अनला ओंख्रिखौ बे नेमखान्थि हिसाबै बाहायनायानो जाहैबाय बाय जाय सो ओ जोंनि बर' समाजाव जाय बिथांमोना गोदानै जुलि जायो एबा जाय बिथाङा गोदानै हिनजाव गोदान लाबोयो बै हिनजाव गोदानखौ जों जुलि जानायनि उनावनो जोङो आरोबाव जोंनि बर' समाजाव हाथासुनि होननाय मोनसे नेमखान्थि दंबावो जेन'बा बे हाथासुनियाव जोङो खैना गोदाननि आखाइनिफ्राय बे अनला ओंख्रिखौ संनानै जों गासैबो रायजोफोरानो जानाय जायो थिग बेबायदिनो बे अनला गैया जोंनि बर' हारिनि मोनसे नागार हायै गोदो गोदाय आबै आबौनि समनि फ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
अनला खारिखौ माबायदि संनानै जायो होनना बुङोब्ला बेनि सायाव आंथ' हौवा मानसि जाहैबाय नालाय। एसेबांखिनि मैगं संनायाव आंहा बा ओंख्रि संनायाव आंहा एसेबांखिनि एक्सपार्ट नङा। थेबाबो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोहेत थु बे अनला खा खारिखौ जों मोनजाबोदों नुबोदों संनायखौ माबायदि सङो बेनि बागै आं नोंथांनि एसे फोरमायनानै होननि
औ नगौ नोंथां
जोङो माइरंखौ दैयाव एसे जि मिनिटनिफ्राय जिबा मिनिटसो सोमनानै दोननांगौ जायो जों माइरंखौ बेनिफ्राय जेतियानिखि माइरंआ एसे रुयो बे माइरंखौ जोङो मोनसे गोरान जायगायाव दिखांनाय जायो आरो बे माइरंखौ गोरान जायगायाव दिखांनानै जेब्लानोखि बे माइरंनि दैया एसे रानो रानोबा जों बे माइरंखौ ओ बे माइरंखौ जों मा खालामो ओ माने ओ बै जोंनि थ थबसि उलार बा ग्रिन्दडार मेसिन दानियाथ' नों बांसिनानो ग्रिन्दार मेसिनखौनो जों सालायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
मेन सालायोबा जों बे ग्रिनदार मेसिनाव उन्नानै जोङो मा खालामो बेखौ गुन्दै खालामनानै लायो आरो बेरा फारसेथिं जोङो मा खालामो सारायाव जोङो ओ मोनसे सारायाव जोङो दै होनानै बे दैखौ ग्लब ग्लब गोदौहोयो आरो जेब्लानोखि दैया गोदौवो अब्ला जों बै माइरं गुन्दैखौ बे दैयाव होनानै जोङो सागं साना होनाय जायो आरो जेब्लानोखि माइरं गुन दैजों बे दैजों माने गथा जागोन अब्ला जों बेयाव खारै एसे गारनानै होयो आरो लोगो लोगोनो जों जु दि बे अनला ओंख्रियाव जोङो दाउ बेदर जानो गोसोबा दाउ बेदरखौ जों गोदानानै एव फ्रामना दोनखानानै बेयाव जों गारसोबनानै होनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संना जानाय जायो जायो आरो
औ नंगौ
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होगोन नामा नोंथांमोननि साइतजों अनला खारै एबा ओ सबायजों दाउ बे मैगंफोरखौ माबायदि सङो एसे फोरमायनानै होगोन नामा
औ नोंथां नंगौ नोंथाङा आगोलावसो फोरमायलांनाय बायदि अनला खारैया जोंनि बर हारिनि थाखाय जोबोर आंगो मैगं नङा होमबा नागारहायै बिदिनो आंबो गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव हाबाफोराव आदा आब'मोननि हाबाफोराव नुबोनाय बेदे नुबोनाय बायदि अनलाखौ जोङो हाबानि गिबि सानाव जेब्ला खैना गोदाना गिबि खेब नि थाखाय जोंनि माइनाव इसिं न'आव हाबजेनो गिबि खेबनि थाखाय जेब्ला बियो ओंखाम संजेनो गोदान न'खराव अब्ला जोङो अनला खारैजों जोङो दाउजों अनला खारैजों संनानै हाथा होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जों मोनजाबोदों औ नंगौ बिब्दिनो औ अनला खारै संनायनि थाखाय आं एसे फोरमायनि जोंनि ओनसोलाव अनला खारै खौथ' जोङो बर' हारिया गोबां रोखोमजों जोंनो जायो जेरै जोङो साम'जोंबो जाजा -जायो एबा जोङो औवा मिखिजोंबो आरो औवा हाथायजोंबो जाजायो। -यो लोगो -लोगोसे जोङो दाउ बेदर अमा बेदर अमा गोरानजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो।
औ।
गिबियावनो जोङो अनला खारै संनो थाखाय जोंनो माइरंनि गोनांथार नङा होमबा नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला बुंनाय बायदिनो जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमना लाग्रोनांगौ जाहाथे माइरंआ एसे मोजाङै रुयो बे जेब्ला माइरङा मोजाङै रुयो अब्लासो जोङो देनायनि थाखाय एसे मोजां मोजां जायो आरो थाबैनो गेब्लेयो। बेनि थाखायनो जोङो माइरंखौ जि नैजि मिनिटनि थाखाय जोङो दसे समनि थाखाय जोङो सोबना दोननांगौ बेनि उनाव जोङो माइरंखौ एसे मोजाङै सुथुना लानानै जोङो दसे समनि थाखाय फोरान स्रा नांगौ जाहाथे बिनि दैया सरद लाङो। अब्ला जों देनो थाखाय मोजां जायो बेनि उनाव माइरंखौ थबसि एबा जोङो थिंखि नङाब्ला जोङो मिक्साराव देरनो हागौ दानि जुगावथ' जों गोबांखौनो मिक्सियावसो देनाय नुयो बेनि थाखायनो जोङो जायखि जाया मोनसे जिरादाव जोङो देरना लानायनि उनाव जोङो अनला खारैखौ जोंड़ो जेरै बेदरजों सोङोब्ला जों गिबियावनो बेदरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ मोजाङै एसे जों जाखिनि गाव न'आवनो जोङो मस्ला बानायना लानो हायो जेरै हाइजें सामब्राम फालो औ फियास बिदि होना लाना जोङो बेदरखौ मोजां एवफ्रबनांगौ दसे समनि थाखाय। बेनि उनाव जोङो माइरंखौ बेदर एवफ्रामना लानायखौ जोङो दसे समनि थाखाय बोखांना दोनस'नानै जोङो आरो गुबुन सारायाव जोङो दै होनानै एसे जोङो संख्रै खारै होना गोदौ होनांगौ गोदौनायनि जेब्ला दैया दसे समनि थाखाय फाय गोदौगोन अब्ला जोङो बेयाव जोङो अन गुन्दैखौ जोङो एसे एसे सारस्रि -सारस्रि होनांगौ जोङो खेबसेयैनो होयोब्ला एसे गथ खायनो सान्स थायो आरो बेनि थाखायनो जों एसे सास्रि- सास्रि होनायनि उनाव गारब जों -जों एसे -एसे देरना होनांगौ बेनि उनाव जेब्ला गोदौवो बियो दसे समनि उनाव जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो एवफ्रामनानै लानाय जोङो ओ बेदरखौ बेखौ होना होनांगौ बेनि उनाव जोंनि न'खराव जेसेबां सोद्रोमा एबा सुबुंफोर दङ बेनि हिसाबै जोङो अनला फारिखौ औ ला -खिनांगौ बेनि उनाव जोङो अनला खारैखौ जानो हायो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो बिब्दिनो साम'जों अनला खारै सङोबा जोङो गिबियावनो साम'खौ जोङो हखाइ बाजारफोरावबो बायनानै मोनो। लोगोसे जोङो गावनि खाथि खालायाव थानाय दैखर दैमा- दैसा बेफोराव जों नागिरबाबो मोनो बेनि अना जोङो गावनि हाखरफोराव जोङो फिसि-ना फिसिनाय बायदिनो जों साम'खौबो बिदिनो फिसिना दोननो हायो एबा जोङो उनाव जों बुथुमना जानो हायो जोङो गिबियावनो अनला खारैजों साम'जों संनो गोनांब्ला जोङो साम'खौ बिनि गाज्रि बा सिङाव हाबना थानाय हाद्रि बाला बे -फोर सायाव मादा मा खारनाय बेफोरखौ खानहोनो थाखाय जोङो गिबियावनो हरसेबा हरनैनि थाखाय दैयाव सोमना दोननांगौ आरो जोङो दैखौ गेजेर -गेजेरजों सोलायबाय थानांगौ जाहाथे साम'नि सायाव खानाय बादामा आरो बालाफोरा खारो आरो सामुआ एसे मोजाङाव फैयो बेनि थाखायनो जोङो हर हरसे सोमना दोननांगौ बेनि उनाव सोमखांनायनि उनाव जोङो खानै सोमखां थांनायनि उनाव जोङो मोजाङै साम'खौ साफायै सुनांगौ सानद्रियाव लानानै जोङो मोजाङै हुनांगौ जाहाथे बिनि बादामाया बादामाया खारो बेनि उनाव जोङो संनायनि सिगां साम'नि थाखोनखौ जोङो गारनो नांगौ बेनि उनाव जोङो साम'खौ औ किसुमाना जोङो डाइरेक्ट दैयाव रुनानैबो बेनि साम'खौ दिहुनना जोङो जानायखौ नुनो मोनो नङाबा जोङो साम' खिथुखौ गाननानै एसे बिदिबो जानायखौ नुदों मोनो बिनि उनाव जोङो साम'खौ मोजाङै सायना लानायनि उनाव जोङो साम'खौ एसे दसे समनि थाखाय थाव एसे से होनानै जोङो सारायाव फ्राय एवना लानांगौ, जेब्ला जों साम'आ मोजां फ्राय जागोन मोदोमनाय मोनसे फैयो आरो साम'खौ जोङो एवोब्ला एसे बेरनाय मोनो ताब थुुबनो बिदि बेनाय
नंगौ नंगौ
बिदियाव मिथिनो मोनो जे साम'आ मोजाङै रुइबाय बा मोनबाय बे उनाव जोङो दसे समनि थाखाय साम'खौ जों जोङो बोखांना दोनथ'नानै बिब्दिनो दाउ बेदरजों संनाय बायदिनो जोङो सामाव दै होना नांगौ बेनि उनाव जेब्ला दैयाव गोदौ अ जोङो खारै संख्रै होनानै जोङो जा गोसो मसला बेखौ होना लानानै जोङो साम'खौ माइरं अन रुन्दैखौबो जोङो बिदिनो हो सास्रि सास्रि सि्रि होना होनांगौ बेनि उनाव जोङो एवफ्रामना ल नाय साम'खौ बेवहाय होना होनो नांगौ। बिनि उनाव एसे जेब्ला माइरं रुन्दै एसे गथा जाबावगोन आरो गोदौगोन मोजाङै बेनि उनाव जोङो सखिनायना हागोन। फसालिया मोजाङै नांग्रोना नाङासै जेब्ला संख्रि सारिया मोजाङै नाङो अब्ला जों बेखौ जानो हानाय लामायाव फैयो आरोना।
औ औ थारैनो थारै नोंथाङा जितु फोरमायनो हाबाय गासैबो सैथो दा बे समाव आं। नोंथां मोनसे बुंनो नागिरदों जिहेथु जोंहा दोरोङारि मगं हिसाबै जोङो जों मोनथिनाय जायो। नोंनिजों बे आरो साम' आरो सबबायखौ ओरैनो गामि ओनसोल ओनसोलाव बेसेबांखिनि मानसिफोरा ओरै बजबनानै लायो एबा दोरोङारि मैगं हिसाबै गनायो। नो हागोन
औ नंगौ आंथ' जोंनि ओनसोलाव। गोबांखौनो बिदि रावबो बिदि जायालासिनो थाया साम'जों सबायजों ज जोबोद थावनाय। आरो गोथाव जाखायो मेगङा नङा होनोमबा। बेखौ गोबां मानसिखौनो जानाय नुयार जाबाय बजासिनो दङ। दधानिश गौ ग औ नंगौ बिदि आङो सबायजों साम' संनाया बिदिनो एसे फोरमायना होनसै नों
औ औ थारैनो।
जोङो गिबियावनो सबायजों साम' साम' बा जोङो साम'खौ बुथुमग्रोनांगोन बे नङा होनबा जोंहा आजिखालि। हाथाय बाजारावबो जोङो साम'खौ बायनानै मोनो बिदिनो जोङो गाव दैमा दै फिसा दैखराव बुथुमनानै लायनो थांनो सम मोनाब्ला जोङो हाथायनि ओमफ्रायबो जोङो बायनानै लाबोनो हायो। बिब्दिनो जोङो आगोलाव बुंनाय बायसा साम'खौ मोजाङै